हेल' हेल'
हेल हेल
औ औ नोंथां
माबानि सोमोन्दै दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों
औ
दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे गियान बुथुमनाय होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरनि एबा
औ
सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो बिनि थाखायनो जों दावबायनायखौ गियान बुथुमनाय होनानै बुंनो हायो जेरै आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय ओ गुबुन गुबुन फिसा फिसा गामिफोरावहाय दावबायहैदोंमोन। बे जायगाफोरावाव दावबायहैनानै आङो मिथिनो मोनदोंदि बिसोर सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बिसोरनि जा जिउ खुंनाय राहा बेफोर गासिखौबो आङो मिथि मिथिनो मोनदों
औ
आरो हाजो खाथि एबा मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो थानायनि थाखाय मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि
औ
जिब जुनार बा मोनदों मोनला बायदिफोरखौ हाग्रानि फोंनाय मैग थाइगंफोरखौ बिस
ओ
नानै जानायखौ आं नुनो मोनदों लोगोसे आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे आइजें आइलाफोरखौ बो बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे
औ
बिफां लाइफांनिफ्रायनो बिसोरो दिहुननानै लादों बेनि अनगायैबो
औ
याव दोरोङारि गियान महरै जेरै आबाद मावनाय मोसौजों आबाद मावनाय बेखौ आङो नुनो मोनबोदों। बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौजों एबा नांगोल जुंगालजोंनो आबाद मावनानै जाबोदों बेनि अनगायैबो बे जायगानि माखासे गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौबो आङो गोबां माने फाराग थि नुनो मोनदों मानो होनबा दाबसे जायगाजों गुबुन दाबसे जायगाजों गाननाय जोमनाया गोरोबलाया बेनिखायनो बे जा आं जा जायगायाव दावबायहैदों बे जायगायाव गाननाय जोमनायखौ आं गोबां फारागथि नुदों बिसोरो
उम
दख'ना दख'ना गाननायखौनो बांसिनै खायसे जायगायाव ओ गोबां नुनो मोनो नाथाय खायसे जायगायावहाय दख'नानि सोलाय माखासे मा होनो अग्रुं दख'ना बेखौ गाननायखौ नुनो मोनो जेरै ओ जेरैहाय बिसोरो हाबा फोरबो हाबा फोरबो बायदिफोरावहाय दख'ना बायदिफोरखौनो गानो बेनि अनगायैबो बे
औ
मिथिनो मोनबोदों सोलोंथाइनि बेलायाव बिसोर जो गोबां गोसो होयो मानो होनो बा बिसोरनि जायगाया गोबां एसे गोथौ जायगा बिनिखायनो बिसोरो सोलोंथाइखौ बांसिन गोसो होनानै जाहाथे सोलोंथाइनि गेजेरजों समाज हारि बा गामिया जौगायो बेनि थाखाय बिसोरो सोलों थाइखौ गोसो होयो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसिनि साननाय हनायाबो जौगायो आरो गावखौ माने समाजनि बा हारिनि बा गुबुन जौगाखां सुबुंफोरनि गेजेराव गावखौनो सासे सिनायथि होनो हायो बेनि अनगायैबो दावबायनायनि गेजेरजों आङो जेरै गोबां गोबां गुबुन गुबुन जायगायावहाय थांनानै जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोनो मानो होनोबा दावबायोब्ला मानसिनि गोसोआ जेब्लायबो थाजिम बा गोजोन मोनो माखासे खरआव बा गोसोआव जेंना थानायफोरखौ खौ जुदि दावबायनो थाङोब्ला बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों र जों मोनो होननानै आङो आं फोथायो आरो आं मोनदों आं बेखौ मोनदांबोदों जोंबो बेनि अनगायैबो बेफोर जायगानि माखासे आबाद मावनाय जेरै बिसोरो आबाद मावनायखौ गावसोरनि जिउ खांनाय एबा बा नखर फोथांनायनि अनगायैबो माखासे रांखान्थिनि बेलायावबो लाबोदों बिसोरो जेरै गोबां गुवार गुवार जायगा माबो आबाद मावनानै बिसोरो रांखान्थि खामायदों बा फालांगि बेफार फालांगिनि बेलायाव बि बिसोरो बाहायदों जेरै फाथोनि आबाद बेसर बा ग गयनि आबाद ओमफ्राय मा होनो सिबिं बेसर बेनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइनि जेरै दड्रागन बायदिसिना बैग्रि ओ बायदिसिना ओ फिथाय सामथाय हथाइफोरनि सुमफ्राम बा थाइजौ बायदिफोरखौबो बागान खालामनानै बिसोरो आबाद मावदोंबा रां खामायदों बेनि अनगायैबो जेरै गुवार गुवार जायगायाव थालिर बागान ओमफ्राय लेबु बागान बायदिफोरखौबो मावनानै बिसोरो रां खामायदों ओ बेनि अनगायैबो दा बेफोर जायगा फोराव आं दावबायनानै सुबुंफोरनि माखासे साननाय हनाय बा गोसोआव जाबायदि बिसोरनो सानो बेफोर बेखौबो आं मोनदांबोदों जेरै बिसोरनि साननाय हनाया जोबोद बयजोंबो गोरोबलायो बा बिसोरो रावखौबो बिदि जेनेबा मा होनो खायलें नोजोरै नाया बयखौबो समान नोजोरैनो नायजोबबो बिसोरो बेफोरखौ आं मोनदांबोदों बेनि अनगायबो बेफोर जायगायाव थांनानै आं जोबोोर गोजोनदों आरो बिसोर बिसोरनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय जेरै बिसोर मिथिंगानिफ्राय बुथुमना मोननाय दिंखिया लाफा सैख आरो बिदिनो मानिमुनि बायदिफोरखौ माने बिसोरो खानानै जानाय बेफोरखौबो आङो मोनजाबोदों लोगोसे आं बेबायदि मोनजानायबो मोजां मोनदों बिसोरजों दोरोङारि बायदि जानाय लोंनायखौ दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ आथिखालावहाय बिसोरो बिसोरनि गेजेराव जानाय लोंनायाव थेवबो एसे एनै सोलायनाया फैदों थेवबो बेफोरबायदि सोलाय सोलायदों होननानै बिसोरो बांसिनखौनो दोरोङारिजोंनो सोलिबोदों बिदिनो दावरिसि बार देया माबा मोनसे लोंजा सजा जायोबा दावरिसि लोंनाय बा मानो मुनि बि लोंनाय मानाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनबोदों दा नों नोंथांनि ओनसोल नोंथांनि नोंथाङा नोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै माबाखौ बेफोर मिथिबावोबा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
दावबायनाया माने नोंथाङानो बुंखादों ओ दावबायनाया माने सुबुंनि गियान आरजिनानै लानायनि मोनसे राहा बादि होनजायो माने ओ सुबुङा माने दावबायनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि गियान आरजिनानै लानो हायो गोदो गोदोनि समावथ बेफोरो माने गोनांथि जों नाथाय दा सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइ मोननानै सुबुङा माने दावबायनाय गोनांथि होनायखौ नुबोदों जेरै स्कुल कलेज बा इउनिभारसिटियानो जा जिखुनु माने उन्दै समनिफ्रायनो माने स्कुलफोरनि टाइमनिफ्रायनो गथफोरखौ दाव बायनो लांनाय जायो जाहाथे बिसोरो गुबुन ओनसोलनि गुबुननि थानाय जानाय नाय बा ओ जायगाफोरनि थासारिफोरनि आबहावाफोरनि सोमोन्दै माने गावनो फराय संनो हायो माने बिजिरनो हायो बेनि थाखाय दावबायनो थांनाय जायो आरो लोगोसे बै फोर बैफोर दावबायनायनि गेजेरजों माने गावबा गावनि सायाव माने मोनसे गियान फैयो आरो बै बै जायगानि सुबुंफोरा माने माबोरै थांनानै थायो माबोरै ओ जिउ खुङो बेफोरखौ साननो हानाय मोनसे गियान फैयो आरो लोगोसे माने दावबाय दावबायनाया माने सुबुं माहारि सुबुं माहारिनि थांना थानायाव माने आथिखालाव जोबोद गोनां होननानै बुंजायो माखासे सुबुंफोरा माने ओरैबायदि दुखुआवबो थायो ओ माने बैसोजों खायसे खायसे सुबुङा दुखु दाहाजों थानायखौ नुनो मोनो बेनि थाखाय ओ गुबुन दाब से जायगायाव थाङोब्ला गावखौनो माने मा होनो बेखौ गोजोन गोजोन होनो हायो आरो खायसे जायगानि नुथाय थासारि बेफोरो गावबा गाव गाव गावनि मानसिनि गोसोखौ माने गोजोन होनो हायो आरो
बेनि गेजेरजों आं बेफोर बेनि गेजेरजोंनो माने दावबायनायनि गियान गियाननि अनगायै हेल'
औ नोंथां
औ खोनागासिनो ना
औ खोनादों
अ अ बेफोरनि गेजेरनो माने दावबायनाय ओ माने दावबायनाया गोनां होननानै बुंजायो आरो आथिखालाव ओमफ्राय नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
औ नोंथां दावबायनाय होननानैथ' नोंथाङाबो एसे एसेबाबो बुंखाबायानो
जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजों जों गोसोखौ गोजोन मोनो आरो गियान आरजिनो हायो। टेलिभिजों लोगोसे ओ गोबां बेनि ओ आङो जेब्ला ओ मेघालयनि मेघालयआवहाय बेरायहैदोंमोन अब्ला आङो बेफोर जायगाफोराव थांनानै नुहैदों बे सुबुंफोरा बिसोरनि सुबुंफोरा माबोरै माने जायगाफोरखौ एबा बा सुबुंफोरा दावबायनो फैनाय सुबुं सोरो माब्रै गोरोबो बा जायगा फोरखौ माबोरै साखोन सिखोन खालामो बेफोरखौ आङो गोबां माने मिथिबोदों बिसोर सुबुंफोरनि जेनेबा थानायनि बागैबो आं मिथिदों बिसोरो जेनेबा माबायदि जायो। माबायदि आरो जायगाफ्रा माबायदि बेफोरखौबो आं एसेबाबो मिथिबोदों दा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायनो हाखो फोरमायनो हागोन नामा?
औ माने बेराय दावबायदों होननानै बुङोबाथ' माने बेबायदिनो कलेज बा दा ओ बेबायदिनो स्कुलनि टाइमाव दावबायनाय जादोंमोन बेफोरनि गेजेराव आङो ओ स्कुलनि टाइमाव गुवाहाटियावनो फार्स्ट बेराय बेरायदोंमोन होननानै बुंजायो माने बेवहायथ' जोङो बेयाव ओ जेरै जारिमिनारि जायगा आरो बेबायदिनो सोलोंथाइनि जायगा बेफोराव जों बांसिन दावबायनाय जादोंमोन जेरेखोम कलासेत्र ओ आसाम स्टेट मिउजियाम बेफोराव बेरायनाय जादोंमोन आरो बेफोराव दावबायनायनि गेजेरजों माने माखासे गियानखौ मोननो हादोंमोन गोदोनि माने आसाम स्टेट मिउजियामफोराव माने गोदोनि जारिमिनारि माखासे ओ नेरसोनफोरखौ मोननाय जायो आरो लोगोसे बेनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो। यो आरो ओ जेरै उम नैबे कलाकषेत्र कलाकषेत्रआवबो माने गोबां हारिनि गोबां ओ नेरसोनफोर मोननाय जायो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गासै माने दोरोङारि मुवा बेसाद बेफोरखौ माने दिन्थिनाय जादों लाखिनाय जादों मिउ जियामहाय आरो लोगोसे सोलोंथाइनि होननानै बुङोबा आइ आइ टि बायदि गोबां गिदिर गिदिर माने सोलोंथाइनि जायगा फोरखौ मोननाय जादों।
आरो लोगोसे ओ आङो कलेज कलेजथ' नङा ओइस स्कुल आाव फरायनाय टाइमाव माने नागालेण्डआव बेरायहैदों नागालेण्डआव दावबायनाय टाइमाव आङो दिमापुरावबो थांनो मोनदों दिमापुराव थांदों होननानै बुङो ब्ला बर'नि नेरसोनखौ नायनो नायदों जेरै कास ओ डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन बेखौ नायबोदों माने बेनि गेजेरजों बुंनो हायोखि ओ जोङो माने बायखोन्दा ओ बायखोन्दा नेरसोननि गेजेर गेजेरजों जों जोंनि जारिमिनारि माखासे नेरसोनफोरखौ मोननाय जायो। जायनि गेजेरजों बेफोर गियानफोरखौ बुथुमनो हायो बेनो आरो।
औ
अ नोंथां जोंना दा समाबो जाबाय दोननोसै होमबा
औ दे नोंथां।
औ औ